हेल'
हेलौ
हेल' हेल'
औ खोनादों ना
औ नोंथां खोनादों ना
औ औ खानादों
औ खोनादों दा
औ
नोंथाङा मा मा खालामनानै दङ दा
आंथ' दा एरैनो दङ
ए नोंथां नोंथांङा आंनो सम होनो हागोन ना
औ हागोन
औ माने आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नालाय बेनि थाखाय माने औ सिगांग्रो खोन्थानानानै लाग्रोनाय जाबाय आरो नोंथां
औ
औ नोंथां आंनि आयदायानो जाहैबाय माने दानि जुगावहाय जुदि मोब्लिब गैयामोनब्ला जोंनाव मा मा जेंना सोमजिनो हागौमोन एबा जोंजों मा खालामनो हानाय नङामोन बेखौ नोंथांनि ओमफ्राय माने फंनैसो आङो मिथिनो लुगैदों आरो नोंथां
औ औ
उ
औ मोब्लिबाथ' जाहैबाय माने जोंनि गोदान मुगानि खौनो होनजाबाय नङा होमबा गोदोथ' गोदोथ' मोब्लिबानो गैयामोन जोङो मोब्लिबनि सोलाय मा जोङो केरासि सेन थावजों जोङो बाथि सावनानै बा म'म बाथि सावनानै जोङो बेफोरजोंसो समखौ बारहोबोदोंमोन गोदोनि समाव नङा होमबा
नाथाय आथिखालाव जोंहा गोनोखोआरि मददजों जों जेब्ला कारेन्ट एबा मोब्लिब सफैनाय लोगो लोगो जोंहा दिनै आथिखालाव गोबां सोलायनाय फैबाय जों संसार एबा जोंनि जिउ खुंनायाव जेरैहाय जेरैहाय बे गोदोनि सुबुङा हासिनजों बाथि सावनानै बा लन्थन सावनानै बांखौ जोंनि गेजेरजों मोगा मोगि जानायांनि गेजेरजों रखेवबाय औ लेखा फरा फरायनाय मानाय गोबां सुबुंफोरानो गोबां खस्थनि गेजेरजों सोरनि जिउखौ दानो गोनां जादोंमोन नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
ओ नाथाय आथिखालाव बिगियानारि मददजों जोङो मोब्लिब दिहुननो हानाय जाबाय बेनिफ्राय जोङो आथि खालावहाय नै दा दाथ' गरम बोथोर जों गरमनिफ्राय गावखौ रेहाय मोन नो थाखाय जोङो ओ कारेन्टनि हेफाजाबाव जोङो एसि बानायनो हाब्बाय एयार कुलार ओमफ्रायो फांखा एबा पेन जों बायदि बायदि दिनै आथिखालाव माने जों गोबां सुबिदा मोननो हाबाय आरो बेनि अनगायैबो जोङो अराय दांस्रां मोनहोनो थाखाय जोङो जोंनो सोरां मोननायनि थाखाय जोङो ओ दा जोङो लाइट सावनो हा बाय बाल्बनि हेफाजाबाव बेनि फ्राय जोङो मबाइल चार्ज होनो एबा कम्पिउटारानो जा जों जाय खिजाया हाबाफारि एबा आथिखालनि मोनै जायखिजाया खामानि बा हाबाफारिफोर मावनो थाखाय जोंनि थाखाय कारेन्टआ मोब्लिबा गोबां हेफाजाबगिरि जानाय फैबाय आरो औ ओ कारेन्टथ' माने मोब्लिबनि हेफाजाब जों दा ओ दाबसे जायगायावनो जिरायनानै बिदिनो टिभि नायनो हायो जोंथ' बबे बयबो एनड्रइड फन बाहायोना मबाइल बाहायो दा बे मबाइलखौ मबाइल चार्जनि थाखाय माने मबाइल बेट्रिनि थाखाय चार्ज होनो थाखाय जोंनो ओ मोब्लिब नांगौ जायो
औ
बेनि अनगायैबो जों लेपटप बाहायो लेपटपखौबो जोङो बेट्रि जोब्बा जोङो चार्ज होनो थाखाय जोंनो मोब्लिब नांगौ जायो औ बेनि अनगायैबो जों देग डेक्सटप कम्पिउटार बाहायो बेखौबो जोङो ओ कारेन्टनि हेफाजाबावसो बाहायनो हायो नङा होमबा कारेननि अनगायै एबा मोब्लिबनि अनगायै गोदोनि दिनाव सलार दङमोन दंनाया अब्लाबो माने सलाराबो इसेबां माने गोदोनि नङा आरो गोदाननिसे बेबो अब्लाबो सलारा जोंनो एसेबां माने हेफाजाब होआ माने सान्दुं दुङोब्लासो जों सलार खौ मोनो नङा होमबा सान्दुंखौथ' जों अरायसम मोनबाय थाया सान्दुं गैयाब्ला खाय जोंनो माने सलारा इसेबां माने हेफाजाबगिरि नङा आरो औ चार्ज गैया चार्जआ जोबबा जों गयनिफ्राय मोननाय नङा होनोमबा माब माबाबानि समाव थ' अराय दिन माने अखा हाबाय थायो अखा हायोब्लाथ' सान्दुं गैया जायो अब्ला थ' सलारा माजों चार्ज जालायखो नङा होनबा बेनि ओंखायनो ओ कारेन्टथ' मोब्लिबाथ' मा होनो अखा हाब्लाबो थाङोना बोथोर गाज्रिथारब्लासो थाङो ओमफाय औ दा ओमफाय मोब्लिबा जोंनि थाखाय बिराद हेफाजाब होयो आरो दा जोङो जोङो टि भि नायो नङा होमबा टिभि खौथ' जोङो मोब्लिबनि अनगायै नायलिरनो हाखाया मोब्लिब मोब्लिबनिजोंनो जोंङो इनभार भार्टार दिहुननो हादों इनभार्टारखौ चार्ज होनानै लानो हादों बिदिनो बायदि बायदि बिनाव गोबां हेफाजाबखौ आरो खारेना बेनि अनगायैबो जों जोंनि फरायनाय लिरनाय गासैबो बिथिङावनो जेरै जों क्लास लायो क्लास रुमाव जोंनो जोङो गरमनि थाखाय जोङो क्लास लानो हायै समफ्राव ओ जोङो एसि बाहायनो हायो फेन बा
औ आरो फेन लगायनो हायो औ
औ बेबायदिनो गोबां हेफाजाब होयो आरो मोब्लिबआ जोंनो
औ
ओ मोब्लिब जेन'बा मोब्लिब दिनो हानाया जों थाखाय गोबां मुलाम्फा गोनां नङाबा ओ बिगियानिफोरा मोब्लिब दिहुननानै जोंनि थाखाय गोबां मोजां हाबाफारि मावदों होननानै जों बुंनो हायो मानोना ओ मोब्लिबखौथ' सोर सानफ्ले सोर सानफ्लांनो रोंदोंमोन जेरै बिगियानगिरिफोरा दैमानि दाहार दैनि दाहारखौ नुसननानैसो दैनि दाहार जोंबायदि जों हायो आरो मोब्लिबा सुबुं माहारिनि थाखाय औ ओरैबायदि फोर होनो हायो मोब्लिबा औ बे खौ साननानै बिगियानगिरिफोरा दिहुननानै आ जोंनि जिउआव गोबां हेफाजाब होबाय आरो दा जों नाथाय नाथाय जों गुबुन फारसे बिथिङाव नायोब्ला मोब्लाबा माब्लाबा समाव जोंनि थाखाय खैफोद गोनांबो जानो फैयो आरो जेरैहाय जोङो मोब्लिबखौ ओ जानला मोनला आखाइ गिसिजों दाङोबा एबा लहाफोरजों जोङो दांबा औ बेबायदिबा मोब्लिबा दैदेनो माने बे लहाफोरखौनो मोब्लिबा दैदेनो ना आरो दैनिफ्रायनो बानायदों हिसाबै जोङो दैखौथ' मोब्लिबा गोरलैयैनो दैदेनो थ जों दै दांनानै मोब्लिबखौ दाङोब्ला माने बोयो आरो बिदिनो कारेन्ट बानायनाय मानायफोरावथ' जोङो जोङो बिराद औ जों बिराद केयारफुल थानो गोनां जायो आरोना माने ओ मोब्लिबा मानसिनि जिउ खौ लानो थाखाय माने दसे समबो नाङा दसे समनि गेजेरावनो मोब्लिबा मानसिनि जिउखौ लानो हायो जेरै जोबथाम
थै सेबथाबजोबनानै मानसिखौ मा ने बुथारो आरो माने ओ मान मानसिनि जिउखौ लांनो हायो माबाया मोब्लिबा दा आथिखालाव जों जोंनि ओनसोलावथ' जोङो नुनो मोनदों सुबुं माहारिया गोबां बायदि बायदि माने सुबुं माहारियाथ' आथिखालाव गोबां अरनबारि मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ फोजोबस्रांनानै थानो लानायनि जाउनाव ओ जोंनि जिब जुनारफोरा आथिखलाव माने थानाय जायगा आन्दायनानै थाग्रा खुलि आन्दायनानै मानसिनि गामि गामि हैनायखौ नुनो मोनदों जा उनाव मानसिया आरो जुनारनि गेजेराव जिब जुनार गेजेराव बायदि बायदि दखान जानायखौ जों आथिखालाव मोनदों बेनि थाखाय गोबां सुबुंफोरा आथिखालाव कारेन्ट सर्ट होना लानायखौ जों नुनो मोनदों आरो जाउनाव जोंनि गेजेराव गोबां मिथिंगायारि सम जेरै मैदेर बायदि बायदि जिब जुनारफ्रा कारेन्ट सट जानाय थैनो गोनां जादों
नोंगौ नोंथां
औ दा बेनि अनगायैबो जोङो गोबां बाथ्राफोर सावरायनो हायो दा नोंथाङा बिदिनो सोमोन्दै आरोबाव फंनैसो फोरमायनो हायोब्ला हामजागौ नामा
औ नोंथां बिदिनो नोंनि बुंनायफोर बादिनो गोबां माने मोब्लिबा जोंखौ हेफाजाब होयो जोङो मोब्लिब नङाब्लानो माने खाना बायदि जागौमोन आरो नोंथां हरनि समावहाय जोङो जेबो मावनो हाया जागौमोन गोदोनि बायदि एखे समयैनो थागौमोन आरो गोदोहाय दांग्रोम दांसि जायोमोन मोनानि टाइमावहाय नाथाय दा मोब्लिब ओंखारनानै ओरैबायदि मोजां जाबायखि जोङो हरनि समावबो मावनांगौ खामानिखौ मावनानै लानो हाग्रा जाबाय आरो जेरै जोङो सोलोंथाइ एरिफोरखौ गोदोनि टाइमावहाय जोङो मोनायाव फरायनो हाया जायोमोन फरायनो हायोबाबो बिदिनो लेन्थन ओम जेनेबा लेम्प लगायनानै फरायनाय जायोमोन नाथाय मोजाङै साथि सारामोनना नों थां जेन'बा साथिथारामोन ओमफ्राय मोजाङै नुवामोन बिनि थाखायनो आरो आरो नों खेरासिन जोबलांबायोब्ला जोङो माने फरायस्लाबनो हाला मोन नोंथां दा थिग बेबायदिनो दानि जुगावहाय मोब्लिब फैनानै जोङो लाइटा खनटिनिउ थायो जेब्ला जोङो गोसोनि माने जेखौ फरायनो लुबैदों बेखौ मोनसे टाइमाव न'आ एनि टाइम माने जोङो लेखा बिलाइखौ खेंनानै माने फरायनो हायो आरो नोंथां आरो बिदिनो आथिखालाव मोब्लिब थानायनि जाहै जोङो मेसिन जेखौ जोङो दुगैनायाव बाहायो दै गहोनायाव बाहायोना नोंथां नङाबा समाव मा जायोमोन खावनानै मानानै दुगैनांगौ जायोमोन बोलोखौ बाहायनांगौ जायोमोन नाथाय दा इजियैनो मा जाखो जोंहा मोब्लिब थानायनि जरैया जोंहा मेसिननि बाहायनानै माने जेनबा बुहुत हेल्प जाबाय आरो ना नोंथां बिदिनो गिदिर गिदिर बिल्डिंफोर कम्पानिफोर इन्डास्ट्रि फोर बेफोरखौ माने सामलायनो थाखायबो मोब्लिबा बुहुत माने हेल्प खालामो आजिखालि मा जायो हरावबो हास्लाबा जायो माखासे खामानिफोरा बिल्डिं लुनाय टाइमफोराव जेनेबा बेखौ बुंबाय आं नोंथां ओमफ्राय दाना सानाव मावस्लाबनो हायैखौ होमब्ला मोनायाव मावनो हाया जायोमोन गोदोनि दिनाव ना नोंथां नाथाय आथिखालावहाय मोब्लिब थानायनि थाखाय मा सान मा हर ना नोंथां हरावबो मावनो हासै आजिखालि औ बिदिनो स्कुल एरिफ्रावबो आ दाथ' जेनेबा गरमनि बोथोर ना नोंथां जुदि गरमावहाय जोङो मा जायोमोन गोदोनि समाव बाहेरायाव थांनानै बाहेरानि थाखाय बार जानांगौनि गोनांथि जायोमोन जिहेथु फांखा एरिफोर गैयामोन नाथाय दानि मोब्लिब थानायनि थाखाय मा मा ओंखारखो फांखा ओंखारबाय टेबोल फेन ओंखारबाय बेफोर ओंखारनायनि जाउनाव जोङो गरमखौबो एसे कन्ट्रलाव दोननो हाबाय गाव गावनि बदि निफ्राय ओंखायनो गोलोमदैखौ ना नोंथां औ बेबायदिनो गोबां माने मोब्लिबा जोंखौ हेफाजाब खालामदों होननानै आङो सानो आरो दानि जुगावहाय मोब्लिबा दा नोंथां जोंना मा होनदो मोनलाय बिदिनो फरायसालियावबो मा जायो लेपटप नङाबा उन्दैफोरखौ फोरोंनो थाखाय जेनेबा कम्पिउटार क्लास होनाय जायो ना नोंथां बेवहायबो थ' नोङो मा होनो बोब्लिब गैयाबा जोङो सोलोंनो हाया जायोना नोंथां आरो जा जिहेथु नोंजों आंजों रायलायलायदों नोंथां नोंबो आंबो जुदि बे मोब्लिब गैयामोनब्ला मबाइलखौ बबाव सार्ज होनानै जों नु रायगौमोन ना नोंथां जुदि मोब्लिब गैयामोनबा जों माबोरै रायल्लायनो हागौमोन गोदो मा जायोमोन बिदि मबाइल एरि गैयैनि थाखाय दाबसे जायगायाव गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै थांनो लुबैबाबो माने थांथारनांगौ जायोमोन आथिखालि मोब्लिब गोनांनि थाखाय मबाइल जिहेथु ओंखारबाय अब्ला जों बिनि दारै जों रायलायहरनोबो हाबाय चार्स हैयै होयै ना नोंथां औ दा नोंथां जोंना समाबो जाबाय नोंथां जोबोद मोजां मोनबाय आरो नोंथां गोबां माने बा बाथ्राबो मिथिनो हाबाय दा बेनि थाखायनो गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंनिसिमबो